हेलौ।
औ औ खोनादों।
औ नोंथांखौ फिन खेबसे लोगो मोनफिननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय। गोजोननाय मोनबाय।
नोंथांखौ ओ बरायबाय ओ दा औ जोङो टपिकनि सायावहाय रायलायगोन दा नोंथाङा सासे बर'नि फिसा हिसाबै दा बर'नि फिसा हिन्जाव हिसाबै दा नोंथांमोनावहाय माखासे ओ गोबांहाय बेबायदि माबा दङ माखासे नलेजफोर दङ जाय नलेजखौ जोङो मोनदों सोलोंनो गोबांहाय ओ आसा थायो आरो दा नोंथांमोना नोंथांमोननि न'आवहाय बेबायदि ओ जोंनि ट्रेडिसनेलि फुड जानाय लोंनाय जेरै ओमफ्राय ओ दोनथुमनानै जानाय लोंनाय जेरैहाय जोंनाव मा मा दङ नाफाम दङ। न नाफाम दङ। ओमफाय गोरान हिसाबै जोंनावहाय मुला गुन्द्रुग दङ आरो बेजों लोगोसे बे मा मा दङ मेवाइ दङ। दा नों नोंथाङा आंनो बेफोरनि बागै नाफामखौ माबायदि बनायो आरो माबायदि बनायनानै जायो बेफोरखौ नोंथाङा आङो एसे फोरमायनो हागोन नामा सर्ट काटै?
हागोन नोंथां। बेबायदिनो ओ नाफामखौ जोङो माने नाफाम बानायनो थाखाय गुबै नांगौ मुवाया जाबाय ना ना ओ ना नास्रायफोरखौ जेनेबा ना फिसाफोरखौ जोङो ओ नाफाम बानायनाय जायो। बेखौ माबायदियै बानायनाय जायो ओ माने ओ होनोब्ला बेखौ ओ जोङो जेब्ला नाफोरखौ ओ बिदिनो हाखर दैमा आरि दुब्लिफोरनिफ्राय हमनानै बा बोनानै लाबो लाबोनानै बे नाखौहाय खोनादों ना नों
नोंगौ नोंगौ खोनागासिनो आं
बे नाखौहाय जोङो ना फिसाखौहाय फार्सेआवनो जों गिबियावनो साफा ओ सायनानै सुनानै लायो। लानानै बेखौ जोङो ओम ओ गोरान फोराननाय जा जायो। फोराननानै उनाव ओमफ्राय ओ बे ना गोरान फोराननायखौ जोङो ओ देनानै ओ जेनेबा भयामाव सोनानै दोननाय जायो आरो बे नाफामावहाय जोङो ओ थस' खौ होनाय जायो। जेरै ओ बिबाय बिदिनो ओ बे गोबां मुवा होननाय जायो बिदिनो ओ गांजेमा थास' बे होननाय दङ मोनसे बेखौ होयो ओमफ्राय ओ बेबायदिनो आरो ओम बेबायदिनो होयो आरो।
नों आरो ओ नाफामखौ माबायदि एवनानै जायो बेखौ खोनन्थानो हागा नामा?
अ नाफामखौथ' औ बिदि थेमायाव दोनना सोना दोनबाय दोननानै बिदिनो जोबोर बेखौ फेसेवनाय जायो ना खौ बेसेवनानै ओमफ्राय बेखौ जानायनि बेलायाव होनो थाङोबा बेखौ जोङो उनाव भैयामनिफ्राय दिहुननानै जेब्ला बेयो जायो। सेवो मोदोमो
ओरैनो मास मोनबैसेसो दोननाय जायो नाफामखौ ओरैनो?
बेखौहायथ जोङो जेनेबा ओ द मासफोर दोनबाथाय सेवो आरो ना एसेनो दोनो ओ बांसिन गोथाव जायो जेसेनि गोबाव दोनो एसे बिनो मोजां जायो माने नाफामा
नोंंगौ
आं बेखौ बिदिनो ओमफ्राय उनावहाय भैयामनिफ्राय दिहुननानै ओ सा सारायावहाय जोङो बिदिनो दै एसे होनानै बिदै फुदुंनानैबो जायो आरो बिदिनो जोङो लाथोथो एवफिननानैबो जानाय जायो आरो जायखौ जोंओ एवो बाथाय माने नखरसेयाल मोदोमनाय मोना बेखौ माने गास नखर खाथिनि जेसेबां नखर दङ बेखि मोदोमनाय मोनहैखायो नाफामा जोंनि बरनि मोनसे जेनबा गुवैजानाय खाजा हिसाबै मोनसे ओ सिनायथि मोनो आरो जायखौ नाफाम होनबाथाय बरनि खाजा होननानै बेबायदिनो ओमफाय ओ दोनथुमनायनि दोनथुमनाय जानाय लोंनायनि बिथोरावथ बेबायदिनो जोङो मुला नङासै? बे मुला मेगं खौबो बेबायदिनो जोङो मुलाखौ माबादि ओ गिबियावनो फोयो। मुलाखौ होनानै बियो जेब्ला बि हा ओंखारो बिफां ओंखारना फिथाइखौबो जानाय जायो। आरो औ बे बिलाइखौबो जोङो दोनथुमनो हायो। बेखौ फोरानो मुला बिलाइ जोङो खानानै लाबोनानै फोराननानै बेखौ रानबाथाय जों बेफोरखौबो भैयामाव सोनानै दोनो। उनावहाय जेनेबा बोथोर थांबाथाय बेफोर मैगंखौ मोनबाय थानाय जाया नालाय बेफोरखौ जों उनावहाय बे गोरान संनानै मैगंफोराव होदेरनानै ओ अनलाफोराव होनानै जानाय जायो बिलाइखौबो। बेबायदिनो मुलाखौ बिलाइखौबो जायो आरो बेदरखौबो जानाय जायो बे मुला बेदर बि बेदरखौबौ जोङो अ लाबो लाबोनानै बे मुला बेदर खौ ओ हानाय जायो ओ जे जायखौ मुला गुति होननाय जायो। बेखौ जों हाय हो?
मा होनो
मुला
अ मुला गुति गुन्द्रुक होननाय जायो
औ अ माने गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन दा जोंथिंजायबो होनो दा बेखौ ओमफ्राय बेखौ जोङो हानानै
नंगौ नोंथाङा नोंथाङा दा माखासे ओंख्रि संनायनि बागै आरो बानायनायनि बागै खोन्थादों आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो आरो जोंनिथिंजाय माने मोनफ्रोमबो एरिया बा मोन मोनफ्रोमबो जायगायाव ओय एसे आलादा आलादा जायो ना
औ बिदिनो नोंथांनिखिजाया जेरै मुला गुन्द्रि ना मा होनो होनदों नोंथां
होनो आरो
अ गन्द्रु जोंखिया आरो मुला मुला दिरनाय जायो
नाफाम नाफाम नाफामखौथ
मा बायदि बानायो बेखौ खोन्थानोसै आं नोंथां बे मुलाखौ जोङो औ हानानै ओमफ्राय बेखौ एसे दुलुर दुलुर हानानै गोबा जायो आरो बेखौ हानाया ओमफ्राय बेखौ जों सान्दुङआव फोरानना दोनो फोराननानै जेब्ला बे रानो बेखौनो जों फैयामफोराव सोनानै दोन्थुबो दोनथुमनानै उनावहाय जोङो ओ बेखौ अनलाफोराव होनानै ओमफ्राय आलुजोंबो जों दाना थावबो संना जायो बेखौ माने जोबोर गोथाव जायो आरो मुला कुरथि होनबाथाय जोङो आङो जानो जोबोर थावना मोनो बेखौ। औ दा नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा बे फोर दोन्थुमनाय मेगंफोरनि बागै?
दाथ' आंथ' बारा मोजांबो मिथिया खिन्थु आं जानोल' रोंगौ आरो। दा माखासे नुनाय हिसाबै न'आवहाय जोंनि बिमा या बानायो नालाय दा बेखौ आं एसे एनै नुबोदों। आरो ओ औ। नोंथाङा आरो आंनो मोनसे मोनसे ओ मेगंनि बागै आखौ खोन्थाबावनो हागोन नामा जेरैहाय जोंनिनो मस्ट फेभरेट दा जोंनि दैज्लां बोथोरावहाय जोंनि ओ न'आवनो मोनबाय थानाय जाय जोङो बायनानै जोङो थाखा फैसा खरसा खालामालासे जोङो मोनबाय थानाय मैगं जेरैहाय जोङो औवा मेवाइ होननानै जोङो ओ मिथि मोनो। दा औवा मेवाइखौबो जोंनि बर' फ्रा मा खालामो औ औ। जोंनि बर'फ्रा मा खालामो उम नोंखो खोन्थानो हागोन।
औ हागोन नोंथां। बे औवा मेवाइखौहाय जोङो माने ओ गुरखा औवानि मेवाइखौ जों जानाय जायो।
ओरैनो औवा गुबैनिखौ मोन जानाय जाया नामा?
हो, ओहो बिदि ओहो जोंनिथिं बे गुरखा औवा होननाय दङ बेनि मेवाइखिसो जों जायो।
औ।
बेनिफ्राय बेखौ जोङो लाबो लाबनानै ओमफ्राय जोङथ' ओरैनोबोथ जानाय जायो। नाथाय बेखौ दोन्थोबनायनिबो राहा दं बे मेगंखोबो। बे मेगंखोबो औ दाननानै लाबो लाबनानै बेखौ जोङो बिदिनो फिसा फिसा फिसा हायो हानानै बेखौ माने आसार खालामनानै दोनो जोङो। बे औवा मेवाइखौ। ओमफ्राय बेनि माने बे आसाराव जेबो नांलाया बेखौ फैयामाव जोङो मोजाङै जेनेबा ग्लासनि भैयामफोराव सोनानै दोनोब्लानो बे मोजां ओ जाना थायो। जायखौ जों सान्दुंआव एसे ओ जेनेबा सम सम दिहुननो हानांगो। बिनिफ्राय जोङो बेखौ बेबायदिनो बे मैगंखौबो जों दोन्थुमनानै जानो हायो जायखौ जोङो औवा औवा मैखि जेनेबा औ औवा मेवाइनि औवा मेवाइनि आसार होननानै बुंनाय जायो। जायखौ जोङो बेखौथ' जोङो नाफोरजोंबो फुदुंनानै जायोब्ला जोबोर थावनाय मोनो। बेबादिनो ओ दोन्थुम थुमनानै जानाय गोबां मैगं दं आरो बिदिनो जोङो लाय मैगंखौबो दोनथुमनो हायो। बेखौ माबायदि दोनथुमनो हायो होनबाथाय बेखौ जोङो लाइ बिलाइखौहाय खानानै लाबोनानै। बिखौबो बिब बेबायदिनो साफा सुनानै ओ सान्देंगाफोराव फोरानो। फोरानानै बेखौ रानबाथाय जोङो सेख्रेबनानै। बे बिलाइखौ सेफ्लेमनानै बैयामफ्राव सोना दोनजायो। आरो बेखौ उनावहाय जोङो गोस सो बायदियै मैगं संनानै आलु बिथ जोंबाबो ओ नाफोरजोंबाबो संनानै।
उम ओ। जोबोद मोजां। आ आ आङो नोंथांनि। फ्राय लाइ मैगं जायो आङो मोनजाफेराखै लाइ मैगंखौहाय बेबायदि दोननानै जायो होननाय,
औ
ओम
दोनजायो नोंथांमोनो बेबायदि गोथां बिलाइ मैगंफोरखौबो जोङो फोराननानै दोन बुथुमनो हानाय ओ हायो माने,
बे जुदि जेनेबा लाइ मैगंखौ फोरानोब्ला बियो गेस्रेम जाया नामा?
औ बेयो ओ जेखन' ओ गेस्रोमबो जायो। खायफा जायाबाबो जेनेबा बेखौ फोराननानै जोङो दोनजायो आरो ना,
ओम
ओमफ्राय उनाव बेखौ जानो हायो जाफिनो, बेबायदिनो जोङो ओ जोंनि बर'फोराथ' दोनथुमोआनो नाथाय बिदि दोनथुमनाय बेलायाव जोङो दोनथुमनाय मैगं थाइगंनि बेलायाव बुंनो थाङोबा ए भुटानिसफोरखौ बांसिन ओ जेनेबा मख'नो हायो। बिसोरनि माने बिनिथिं माने मै मैगं थाइगंखौ बेबायदि सिजोनाव ओ ल' मोनो नालाय। बेबायदि गायबाय थानो हाया बिसोर, बिथिं माने ओंखायनो बिसोरो बांसिन बेबायदि मैगंफोर दोनथुमनाय जायो बिसोरो माने गा गासिबो बेसादफोरखौनो बिसोरो फोरानानै दोनो मुलाबाबो बो मुला बिलाइबाबो लाइ मेगंफोर फोराननानै दोननाय जायो, जायखौ जोङो जोंनिथिं ओ मेला जायोना बिदि जों जों इण्डियाजों लोगो नांनानै, बेफोरफाय बिस गुन्द्रा गुनना मा होनो बेखौ? अबफाना जोङो नुयो आरो ओमफाय जेनेबा जों गोथां मैगंफोरखौबो माबायदि दोनथुमनो हायो। माबादि दोनथुम सानो हायो। बिदि
सानो मोजाङानो बिराद मोजां। आ जागोन ना होमबा दिनै? ओ
औ समनि आंखालाव जोंनि सावरायनायखौ बेखिनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।
जागोन दे